औ नोंथां औ आङो नोंथां नैबे समाव नो नोंथांजों माने मोनसे आयदा लानानै जाय आयदायानो जाहैबाय फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो फिथाइ सामथाइनिफ्राय दा बेनि बागै आङो नागिरदोंमोन आरो नोंथां दा फिथाइ सामथाइखौ जोङो फिथाइ सामथाइ जानायनि गेजेरजों जों मा मा ओ मुलाम्फा मोननो हायो बा फिथाइ सामथाइ आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो आं बेखौ फंनैसो बुंनो दोन्नो नागिरदों आरो नो नोंथां बेनि उनाव आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनानै लागोन ओ जोङो फिथाइ सामथाइ बुङोब्लाथ' फिथाइ सामथाइखौ जोङो। बयबो मिथिखागौ फि थाइ सामथाइ जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबांथार। जोङो नांगौ जानाय। जिखिनि भिटामिन। बा जिखिनि जोङो ओ खनि संख्रिफोर बेफोरखौ जों मोनो जों मिथिखायो। ओ जोङो बेबायदिनो। माखासे गोखै जि फिथाइ सामथाइफोर बे गोखै फिथाइ सामथाइफोराव जोङो माखासे जोंनि देहानि मुलाम्फा गोनां बा जोंनि देहानि बान जायनां जिखिनि एसिडफोर बेफोरखौ जों मोननो हायो जेरै ओरै थाबाय थिनख्लां थिनख्लां फिथाइया जाहैबाय मोनसे गोखै फिथाइ बेयाव जोङो टारटारिक एसिडखौ जों मोननो हायो नोंथां आरो जोङो फोथायनायबो दं आरो बेयो मोनसे फोरमानबो आरो जुदि नोङो प्रेसार दङब्ला। ओ प्रेसार थायोब्ला प्रेसार गोनांफोराव हाइब्ला प्रेसार जायोब्ला थैनि ओ माने गोजौ ओ गोजौ गोजौ थैनाय नारथाइ गोनां जि बेमार गोनांफोर बेसोरनो माने जुदि ओ न'आव थिनख्लांनि रोसि थिनख्लांखौ सोमनानै रोसि दौबाय थायोब्ला माने प्रेसारा खमायो होननानै जोङो फोथायो आरो बे आरो नोंगौबो आरो नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंथां
दा जोङो बेबायदिनो फिथाइ सामथाइनिफ्राय जों गोबांथार बेबायदिनो जोंनि गोनां जानाय देहायाव जों मुलाम्फा मोननो हायो आरो आरो फिथाइ सामथाइ जानायनि गेजेरजों जोङो जि माखासे बेरामफोर बै बेरामफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो नोंथां
नोंगौ नों
दा जों फि थाइ सामथाइखौ जोङो कमारसियेलि बा जों फालांगियै यै माबोरै जोङो दावगालांहोनो हायो जों बेखौ नाजानांगोन। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि। जिखिनि बर' सुबुं बे बर' सुबुङा बांसिनानो आबादजों सोमोन्दो गोनां। बा आबाद मावनानै जाग्रा। खिन्थु जोङो नु नाय नुयोब्ला गामि ओनसोलाव बेखौनो जोङो नुयो माने आबाद होननानै बुङोब्ला जों बांसिनै माइ आबादखौनो मावो। आरो माइ आबादजोंनो जों जानानै ओ जिउ खुङो दा बेनि अनगायै जों जुदि आबादखौबो बै फिथाइ सामथाइनि आबादखौबो मोनसे बाहागो हिसाबै लायोब्ला आरो जोङो जिखिनि मुलाम्फा जादों बेनिख्रुइ जों बांसिन मुलाम्फा मोननो हाबावगोन आरो नोंथां नोङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला फिथाइ सामथाइया ओ जि हाथाइ बे हाथाइयाव गोबां डिमान्ड गोनां जायफोर जायगाफोराव सांग्रां फिथाइ सामथाइखौ लानानै बेफोर जायगायावथ' गोबांथार डिमान्ड गोनां दा जोङो फिथाइ सामथाइखौ जों बेबायदिनो गायनानै जि बिगियानारि आदबजों जोङो गायनानै जों बेखौ गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो बेखौ हरनो हायो दैथाय हरनो हायो जोङो फानहैनो हायो दा आरो फिथाइ सामथाइ गायनो जोंनो एसेबां मानि जायगा नाङा जोङो दानि बिगियान नि आदबाव ओरैबायदि मोनसे आबाद मावनायनि मोनसे जि मावखान्थि दिहुनबाय जाय मावखान्थिनि गेजेर जों माने मोनसे हायावनो दख्लासे हायावनो जोङो गोबांथार आबाद मावनो हायो जेरै जोङो हमनानै ला जोङो थाइजौ गायबाय बा थाइजौ गायनायनि गेजेर गेजेरबो जोङो बेबायदिनो हाइजें हालदै बेबायदि गोबां आबाद मावनो हायो आरो जों बेयाव जोङो गोबांथार मुलाम्फा जाबाय ओ थाइजौबो मोनबाय बेनि गेजेरजों जोङो हालदै बा हाइजेंफोरखौबो जों मोननो हाबाय बा जोङो गेजेर गेजेर जोङो कारजिबो गायना होनो हायो कारजियाबो मोनसे फिथाइ कारजिखौ जोङो आ सामनि मोनसे ओ नेसनेल ओ फ्रुइट होननानै औ स्टेट फ्रुइट होननानै जों मिथियो कारजिखौ कारजि नेमु दा बेबायदिनो जोङो ओ लोगोसे जि गय आबाद बे गय आबादाबो आथिखालाव गोबां थार ओ डिमान्डआव फैदों गोबांथार बेसेन मोनो जोङो गय फाननानै दा गय आबादनि गेजेर गेजेरबो जोङो बेबायदिनो गोबांथार आबाद मावफादेरनो हायो आरो नोंथां दा बेनिखायनो फिथाइ सामथाइ जि गायनाय बे फिथाइ सामथाइ गायनायाव ओ जोङो बेबायदि गोबां मानि हासार नाङा आरो गोबां मानि बेबायदि जोंनो ओ मेनटेनेन्सनि गोनांथि गैलाया आरो नोंथां नोङा होमबा नोंथां ओ दा फिथाइ होनोब्ला आरो फिथाइयाव गोबांथार माने गोबांथार रोखोमनि थायो। गरसेल' बेगर गोनां बा गोबांथार बेगर गोनां बेबायदिबो थायो ना मा नोंथां?
नोंथां आं बेनि बेनि गेजेरावनो नोंथां खौ आं मोनसे सोंलु सोंनो सानदों। बे जि आफेल फिथाइाव जि एन्टि अक्सिडेन्ट थायो बेबायाददि अक्सिजाबनाय होननानै बुङो नोंथां बे अक्सि जाबनायखौ खौ मा होननाय जायो आं एसे फोरमायना होनांगोन नामा नोंथांङा?
अ नोंथां बे अक्सि जाबनाय माने ओरैबायदि जेनेबा जोंनि देहायावहा नोंथां ओ जोंनि देहायाव माने बेबायदिनो गोबांथार प्रसेस ओ खामानि सोलिबाय थायो नङा होमबा दा बेयावनो माखासे माने फ्रि रेडिकेल्स होननानै बुंनाय जायो आरो फ्रि रेडिकेल्सआ जोंनि सेल्सनिफ्राय जोंनि जिबखिनिफ्राय बियो ओ बाहेरायाव ओंखारो आरो नोंथां दा बाहेरायाव ओंखारोब्ला बेबायदिनो जि मोनसे अक्सिजाबनाय जाथाया जुदि बे फ्रि रेडिकेल्सजों जुदि अक्सिजाबनाय जायोब्ला बे मोने मोनसे केन्सार सेल्सनि महराव ओ महर मोनलाङो आरो बेखौ आङो मोनदोंमोन नोंथां बारा बिदि मोजां गोसोआवबो गैला आङो आरो जेरै मोनसे अक्सिजाबनायनि बिदिन्थिखौ आं होनो नागिरदों जेरै माराम खानाय बे माराम खानायाबो मोनसे अक्सिजाबनायनि बिदिन्थि आरो नोंथां। जुदि नोङो मोनसे लहाखौ मोनसे लहाखौ नों जुदि ओरैनो लांदां जायगायाव गारनानै दोनोब्ला बेयो साननैसो उनाव माराम जालांगोन आरो नोंथां बेयाव बाराव जिहेथु अक्सिजेन थायो बे अक्सिजेनजों लोगोसे ओ दै दै जिखिनि दै थायो बे अ अक्सिजेनजों दैजों मोनसे फिनजा थाय जानानै बे मारामा माने अक्सिजाबनाय जानानै बियो माराम खालाङो आरो नोंथां। दा बेबायदिनो जोंनाव बो जायो होनदों आरो नोंथा आं फरायदोंमोन माखासे गोसोआव गैथारला नों थां
मा बे अक्सिजाबनायाथ' बर'आव सोदोबसोना नङा होमबा?
सिजाबनाय औ उम अक्सि इंराजियाव अक्सिडेन होनो आरो। अक्सिडेसन होनो।
अ बुजिबाय बुजिबाय नोंथां औ दा बुजिबाय आङो औ नोंगौ।
अक्सिडेसन जायोब्ला दा आपेलनि सोमोन्दै बेखौनो बुंदों आरो जेनेबा ओरै जोंनाव बे बाथ्रा मोनसे कटेसनबो दोङो। ओ आ ए एप्पल वानस इन ए दे ओ किफ दक डक्टरस इउ एवे नङा होमबा सानफ्रामबो जुदि नों थाइसे थाइसे आपेल जायोब्ला नोंखौ माने डक्टरनिफ्राय गोजानाव ला खिगोन होननानै बुङो आरो नोंथां गोजानाव लाखियो दा बे थाबाय लोगोसे औ लोगोसे आरो सुमफ्राम सुमफ्राम फिथाइ सुमफ्राम फिथाइयाव जोङो सोर मोननो हायो नोंथां गोबां बिबुंनि सोर आइरन। दा बेसोरा बे सो सोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबद गोनांथार जों सोर हिसाबै जोङो बेखौ खौ दैयावबो मोनो दैयाव ज जोङो दैयाव सोर
दा जों ओ जोंनि देहायावहा थैनि बिबांखौ खौ बांसिन बानायनोबा सोर खायफा आथिखालनि जों सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौथ' जों नुनो मोननाय जायो आथिखालाव गोबां ओ जोंनि आ- आसाम हादोरसायाव आङो बिदिन्थि बिबायदि लानोसै सेंग्राफ्रा दङ दंनाया थैया एसे बुरजायैनो दं थायो नाथाय सिख्लाफोरनाव बा हिन्जावसा गथ'फोरनावहा जों थैनि बिबांखौ जोबोद खम नुनो मोनगासिनो आरोना आथिखालावहा बेनि थाखायनो बिथांमोना बांसिनानो बे थैनि खम जानाय बेराम होनना बुङो एमिमिया होना बुंनाय जायो औ बे एनिमिया बेरामाव जोबोद थै रानलां औ बे बेरामजों जोबोद भुगिनांदों जोंनि आ गथ'फ्रा आरो बांसिन जोंनि आइजो माहारियावनो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो एनिमिया मुंखौ आरो बे एनिमिया बेरामजों लोगजां नो लोगोसे बेबो मोनसे एनिमियानो रोखोम जायखौ बुंनाय जायो एसएलि होनना बुंनाय एस एस एल प माने सिस्टेमेटिक इउ पि एस आं इखौ आं बावबाय आ बेनिखौ एरेन तुपाइटिस ना माबामोनसे उमआरो बेबायदि नाथाय बेबायदि बेराम खौ जों जोबोद जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना आथिखालावहा जोंनि लाइमोन सें- सि सिख्लाफोरखौ बा गथ'फोर माबा आइजो फोराबो जायो बेबायदि जानायखौ नुनो मोन्दों। बेखायनो जों मोजां थै बांहोनाय बांसिन जों फिथाइ सामथायाइ बा आइरन गोनां आइरन रित्स जाय जायखौ जों लाइफांफोर नंङाबा मैगंफोर मैगं गोथां खौ जानाया मोजां आरोना आरो जोंहा मोनसे ओ जोंनि आसामनि थागिबि मानसि सुबुंफोरनाव बांसिन जानो हमगासिनो बे आरो जोंहा बे आथिखालाव आइजो सिख्लाफोर बा गथ'फोरा सिख्लाफोरा बांसिनै बे बाहेराव फाननाय पेकेट प्लास्टिकनि पेकेटजों मोननाय मोनोना बे चिप्सफोर बेफोर आरो बेबायदिनो ओ फास्ट फुड होनना बुंनाय जायो। बेफोरखौ बेफोर खौ जानानै बांसिनै जोङो गावनि न'नि ओंखामफोर नंङाबा मैगं थाइगं बेफोरखौ जाया आरोना। बेनि थाखायनो बिथांमोननि थैनि बिबाङा खमथार ओरैनो ओ हिनजावसा फिसा गथ'फोरनाव बा हिनजावसाफोरनावहा जोंनि हिमग्लेबिननि बिबाङा जायखौ बुं हेम'ग्ल'बिन होनना बुंङो थैनि बिबांखौ बेनि बिबांङा ओ जि नैनिफ्राय
होम
जिद'सिम थानांगौ आरो ना। हिजावसाफोरना आरो हौवासाफोरना जिथामनि फ्राय जिस्निसिम थानांगौ बेबायदिमोन नामा आं एसे बावदों आरोना औ बेबायदि नाथाय जों हिन्जावसाफोरनिखौ नुनो मोनो बांसिनानो ओ एभारेइस जों नुनो मोनो गु नङाबा जिर मोन नुनो मोनो आरोना बिथांमोननि थैनि बिबांखौ । नों टेस्ट खालामनायफोराव हाबायदियावहाय बेफोरनो बायदिसि सिना बेफोरनो आरो बे रोखोमानो जाहैबाय जोंहा बे जोंनि जानाय लोंनायनि सायावस सोनारो आरोना जों मा जायो जों मा जाया बेनि सायाव सोनारो दा बेखायनो जोङो ओ - ओ दानि जुगावहा बा आथिखालाव जों बेफोरखौ साननाया जोबोद गोनांथार आरो आरो जोंनावहा जोंनि थाग गिबि सुबुंफोरनि गेजेराव जोंहा दं जों जे उदै खालियावहा सं संख्रिनि साह लोङो नङा होमबा फुङावहा सिखारनानै औ साहा बे लाल साह होनना बुङो जे साहा गोजा औ संख्रिनि उद दै खालियाव साह लोंबाबो थैया रानलाङो नो । बेयो ओ साइन्टिक फिकेलि बा मेडिकेल क्लिनिकेलावहा प्रुफ जानाय आरोना। बेयो फोरमान जानाय आरो औ बेयो आरो बेबायदिखायनो जोंहा बे आ दङ आरोना बिदि ओ जोंनि बिदि मानसिफ्राब लोंनायखायनो बिदि जायो बुंनाय जादों आरोना आसामाव गोबां बांगासिनो आरोना जोंनि सुबुंफोरनावहा । औ बेबायदिनो नोंथां जों आ उनाव सावरायबावनोसै नामा औ समा जाबाय नोंहा औ दे बिदिबा गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।